औ खोनाबाय दे मोजाङैनो खोनादों औ मोजां।
ओ जोङो दायो मानि सोमोन्दै रायलायनो नोंथां ओ बर'फोरनि फोरबोफोरनि बर'फोरनि माखासे फोरबोफोरनि बारै औ फोरबोफोरनि बारैनो रायलायनोसै नोंथां। ओ फोरबोफोर बुङोब्ला आङो बैसाग जायनोखि बैसागु बे खौनो लानानै मोननैसो बिदिन्थि होनोसै नोंथांनो
औ दे
ओ फोरबो जायनाखि बैसागु अ बे बैसागु बैसागुखौ जोंहा एप्रिल इंराजि एप्रिलनि जिब्रै जिबा जिदनिफ्रायहाय खुंनाय जायो जायनाखि बैसाग मासनि सेथि से थारिख आरोखि ना ओ जोंहा बैसागु होनोब्ला जोंनियावहाय बैसागा मोननै रोखोमै जोंहा फालिनाय जायो मोनसे गिबि बैसागा जोंहा मोसौ बैसाग आरो नैथिया मानसि बैसाग
ओम औ खोनादों।
ओ मोसौ बैसागखौहाय जोंहा बै जिब्रै थारिखावहाय जोंहा फालिनाय जायो मोसौ बैसागखौ जायनाखि मोसौखौहाय फुङाव सिखारनानैहाय न'नि दै न'नि खल दैखर बा दै दैमुनि दैजोंहाय थुखैग्रोना लाग्रोयो गिबियाव
ओम
बिनि उनाव जोंहा बिदिनो बायदि बायदि फिथाइफोरखौ माला सुनानै मोसौनो गान होयो बा मोसौनोहाय खाना होयो बिनि उनाव जोंहा अखानायनायैहाय मानसि जे बैसागु औ मानसि बैसागुआवहाय जोंहा
फुङावनो गेट गेदेरा उन्दैनो मान होनानै उन्दैया गेदेरखौ सनमान लानानै नै गोखा गोखै जानाय जेरै रायदों खात्रि बेनिफ्राय बायदि बायदि हाग्रानि गोखा मुवा एकस एकथा माखासे माखासे फिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ बिबारफोरखौ लानानै जोंहा अमा बेदर बायदि बायदि दाउ बेफोर बेदरजों संनानै गोखा गोखै मुङावहाय जायो आरोखि ना सिद थि बैसागआव खोनादोंना नोंथां? बेनि उनाव जोंहा गामि गामि सोरनिबा गामियावहाय बेरायो सोरनिबा गामियाव बेराया जोंनि गामियाव याव हाय ओ आबै आबौ आमाइ आदै सोमोन्दो जानायफ्रा न'खर न'खर हाबनानै जायनाखि जोंहा माइ ब्रानि जौ होनना बो माइब्रानि जौ होनबा बुजियोना नोंथां? माइब्रानि जौ फिसिनायखौ जोंहा न'खर न'खर हाबनानै ओमफाय लोंलायलायो बिनि उनावहाय ओंखारलांनोसै समावहाय जोंहा बिदाय लानानै बा गेदेरा उन्दैखौ मान होनानै बा उन्दैया गेदेरखौ सनमान लानानै ओंखारलाङो। बिनि उनावहाय बैसागनि थाम थि बा ब्रैथि सानावहाय जोंहा बायदि बायदि बादायलायनाय खेला खारनाय बारनाय मोसानाय बायदि बायदि दि दाउला सौलायनाय सक्लेट अरखांनाय बायदि बायदि जायो आरोखि ना बादायलायनाय दा नोंथांमोनाव बेफोरबायदि बैसाग खौहाय माबोरै खुङो फंनैसो बिदिन्थि होनो हागोन ना?
औ जोंनाबो बिदिनो खुङो नोंथां बुंनाय बायदिनो माने बैसागुआवखौहाय ओ बिदि गिबि बैसागुआवथ जोङो मोसौनि बैसागुखौनो नुनो मोनो। मोनो बेवहाय मोसौफोरखौ लांनानैहाय माने दैयाव थुखैहैयो। बेवहाय दैयाव थुखैहैनानैहाय ओ गिबि बैसागुआवनो मोसौखौ थुखैहैनानै बिसोरनो फोथा थुना नानै होयो। आरो बेवहाय गान खनै खनै मोसौखौ थुखैयो आरो ना ओमफ्रायहायो थुखैनायनि उनावहाय बेसोरखौहाय मोसौखौ हगारनानै हरो आरो। ओमफ्रायहायो बेलासियाव बेसोरखौहाय माने गोदानैहाय गो दान दुरुंजोंहाय माने खानानैहाय लाबोयो आरोना न'आवहाय गलिसिम। ओमफ्राय बेनि उनाव फ्राय जोङो बेखौ नुयो माने मोन ओ मा होनो गोखा गोखै जानाय नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो खांनानै जायो जोंनि बर'फोरनाथ' बारि बागान दङ बारि बागाननिफ्रायनो जे मोनो फि बिफां ओ फोरनि ओमफ्रायहाय फिथाइफोर माबा बिलाइफोरखौ खां-खांनानैहाय बिदिनो ओ गोखा गोखै खानानैहाय जायो आरोना ओमफ्राय बेखौथ' औ नों नोंथाङाबो बुंदों ना अमा बेदरफोरजों जायो होननानै ओं बेदरफोरजों जायो आरोना। ओमफ्रायहायो बिनि उनावहाय ओ जोङो ओरै ओरै माने मोसाबायो रंजायो माने बेयावथ' जोङो बिराद मोजाङै रंजानायखौ नुयो मानसिनि बैसागुआवथ' बेयावहाय जेब्ला बैसागु जायो। बैसागुनि रंजानायखौनोथ' जोङो बिराद गाजा गोमजा जायो माने बयनिबो मेगनाव नांनाय आरोना गोसोखौ बोनो हानाय बिदि बायदि जोङो रं जायो जेरै ओ बर' सिख्लाफोर सेंग्राफोर बोरायफोर बुरैफोर माने गावबा गावनि रंजानाय माने ओ रंजानायाव गोसो होयो आरो बिदिनो न'खर न'खर हाब हाबनानै मोसायो जेरैहाय ओ सिख्लाफ्रा ओ मोजां मोजां द्रेस गाननानै जेरै गोजा दख'ना आ गाननानैहाय आरो गोमो दख'ना गाननानै आर ओ आर'नाइ गोजा लानानै नानै बा साद्रि गोजा लानानै बिदिनो खानायाव खफा होनानै देलायनानै बिदिनो जोङो न' न' थांनायखौ नुयो। ओ आरो सेंग्राफोरखौ जोङो गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै आर'नाइनि गस्ला स्ला गाननानै बिदिनो ओ गामसा गोथां गाननानै बिराद ओ समायसारनाय नुयो आरो ना माने बेरखांहोनानै माने रंजायो आरो ना रंजाबा यो बेयावथ' जोङो रंजा नायाव नुनो मोनो माने ओ जोङो रंजानायजों लोगोसे दामनाय देनायखौबो नु फानो मोनो माने ओ खाम सिफ फुं जथा बेफोरखौहाय लानानैहाय आरो बै ओ मा मा होनो ओ दामग्रा फोरखौहाय लानानैहाय माने न' न' थांना नै रंजाहैनायखौ नुनो मोनो आरोना जोंनिहा माने ओ रंजायो आरो ना जोंनि थिं बेफोरबायदि आरो ज' ज' ज' ज' ओंखारनानै माने अनलायो आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ अन अनसायनानै अननानै आरो उन्दैफ्रा गेदे गेदेरफोरखौ मान होनानै बिदिनो मान बावलायनायबो जायो आरोना आरो अनलायनायजों ओमफ्राय हायो गोरोबज्लायनायजों माने बिदि बिदिनो बैसागु बोथोराव ज' ज'यै रंजायो आरोना बोराय बुरि बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ओ बिदिनो ज' ज' ओंखारो। मानियो आरो बिदिनो बैसागु टाइमावहाय जेब्लाहाय मोसायो मागि बायो ना बे समावहाय ओ जोङो ओ माबाबो नुयो माने बिदिनो न' न' थांनानै नैहाय ओ मा होननांगौ माइरं एफा मा हरनो हायो दानफोरबो ला नायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ जेब्ला बैसागुआ ओ ज माने जोबनोसै बा जोबो जोबनायनि उनावहाय बेखौहाय ओ ओ लावखार ओंखाम जानायखौबो नुनो मोनो आरोना माने जयै रंजायै बाजायै आरो -आरो नोंथाङा बुंदों खेला होयो बेबो खेलाबो होयो माने खेलाबो दङ खेला हैयो ओ माने बर'फोरना गोबां गेलेनायफोर दं नालाय बिदिनो गेलेयो रं ओ मा होनो गुबुन- गुबुन रोखोमनि गेलेनाय दं बेफोरखौहाय गेलेयो आरोना बिदिनो एओरैनो नुनायावथ' जोङो आं नुनायाव बै थालिराव मान खोनाय बेफोर खेलाखौ नुदों आरोना ओमफाय बिदिनो बेलेक -बेलेक रोखोमनि गेलेनायफोरखौ नुदों आरो मोसानायखौथ' दाबुंसै बिराद मोजां ओ बैसागु बोथोराव बिराद मोजां मोसायो बर' सेंग्रा -सिख्लाफोरा बोरैखौ लाबो बुरैखौ लाबो माने समायसारो आरो ना माने जोंनि मोसानाया माने गाननाय जोमनाया माने बैसागुनि बेबायदि मो मोसानाय गाननाय जोमनायखौ नुयोबा माने बेलेगफ्राबो रंजानो माने मोसानो गोसो जालायनाय बिदि समायसारो साथिसारो नुसारो आरोना बिदि जायो आरो जोंनि बैसागु रंजानायाव आरो बिनि अनगायैबोथ' दङ बैसागु नि अनगायैहाय जेरै खाति गासा जोंनि औ बेफोरबो दङ औ मागो दमासिबो दङ आरो खाथि गासायाथ' जों बेफोरखौथ' कारतिक गासाखौथ' जोङो ओ जोंनि ओ आबादा जेन ओ एम्फौ -एनला जानायनिफ्राय माने गाज्रि ओ बारहावाया निफ्राय जेन बासायो बिनि थाखाय जोङो ओ दुब्लियाव थांनानै ओ माबा लाहैयोना सावहैयो ना नोंथांमोननिजों मागो- मागो दमासिगखौ माबायदि फालियो
जोंनियावहाय मागो दमासि औ माग दाननि नैथि सप्तायावहाय फालिनाय जायो मागो दमा दमासिखौ जायनाखि नैथि सप्तानि सेथि मागो दमासियाव जोंहा फुङावनो सिखारनानैहाय ओ माइ जिगाब लायनानै माइजिगाब होनबा
औ -औ बुजियो -बुजियो
माइ जिगाबखौ लायनानै बिदिनो फिथाइ थायग्रा बायदि -बायदि बिफां लाव बाय बायदि -बायदि बिफां फिथाइ थायग्रा फोराव आरोखि ना गुदियावहाय बे माइ जिगाबखौ खाना होयो आरो जायनाखि लाव लाव थख्रा होनबा बुजि मोनोना थख्रायावहाय ओ फैगोन बोसोराव जि जेन'बा ओ नैथि खेब मागो थामथि खेब मागो बेबायदि दं जोंनियावहाय दा नै थि खेब मागोनि थाखाय लाव थख्रायाव गरनै माइरं गरनै सिनि गरनै संख्रि दोननाय जायो बेखौ हाननानै जेब्लानाखि माइब्रा माइरंखौ सोमनानै जोंहा अन खालामो अन खालामनानै फिथा सिथाव लारु बायदि -बायदि जायोना अब्ला बै लाव थख्रानि फ्राय हाननानै बेखौहाय होफानानै माइब्रा माइरंआव देनाय जायो आरखि ना ओ देनानै माइब्रा माइरंआ गुन्दै जाब्ला बेजों फिथा स थाव बायदि- बायदि बिदिनो जानोसै आरखि बेनिफ्राय माइब्राजों दाखुरा एवनानै जानसै बिनिफ्राय मागो जोबथा -जोबथा मागोआवहाय नोंथाङा जेरैबायदि बुंदोंमोन लावखार ओंखाम जानाय मागो दमासियावबो जोंनियावहाय लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोख खिना बेनिफ्राय जोंनियावहाय मा गो दमासिया स्नि सानसिम स्नि सानसिम फालिनाय जायो जोंनियाव मागो दमासि खौ रंजानाय बाजानाय बेनिफ्राय सेथि मागो दमासिनि मोनायाव जोंहा बेलागुर बेलागुर होमबा बुजि जिमोनोना बेलागुरस औ बेलागुर सावनाय नुनो मोनो आरो खि जोंनियावहाय दा नोंथांमोननावहाय बेलागुर सावनाय नुनो मोनो ना मोना
औ जोंनिथिंबो नुनो मोनो बिदिनो सावो
औ औ दा अब्ला नोंथां समाबो जाबाय ओ दिनैनि थाखाय जाथ'बाय नामा एसेयानो औ
औ
हो